औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ ओ बिब्दिब्ला नैबे समाव आं नोंथांजों ओ मोन्नैसो आयदानि सायाव बाथ्रा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ जागोन दे।
औ ओ नैबे समाव आं नोंथांजों बाथ्रा सावरायनो सान्नाय आयदाया जाहैबाय ओ जि जोंनि दैनि बाहायनाय बिनि ओ बागै एसे सावरायनो सान्दोंमोन।
अके।
औ ओ आं गिबियावनो दैनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंफोरनानै लानोसै।
औ।
औ दै होन्नानै बुङोब्लाथ जों बेखौनो बुजियोदि दैया मोनसे मिथिंगायारि थाख गाहाय थादेरसा ओ जाय जायखौ जों लाव लाव महरनि महराव मोन्नो हायो।
उम।
औ बे दैखौ जोङो हाजो हाला दैमा दैसा बिलो बिलोमा आरो लै थो लैथोमाफोराव मोन्नो हायो। ओ दैया गाहायै बुहुमखौ स्निजिसे जौखोन्दो जायगा आवग्रिनानै दं नङा होनबा नोंथां?
औ।
औ बिनिनो गुजिस्नि जौखोन्दो दैयानो संख्रिजों स साग्लोबसारनानै थायो। आरो थाम जौखोन्दोल दैखौ जों ओ जोंनि जिब जुनार बा मानसि दुमसि मिथिंगाया ओ जों बयबो लोंनो हायो आरो। थाम जौखोन्दोल दै खौ जों जों लोंनाय दै महरै बाहायनो हायो ना। दा बिब्दिब्ला नोंथाङा नैबे समाव जोंनो बा सुबुं माहारिनो बा जिब जुनारनो ओ दैनि गोनांथिनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा जोंनो दैखौ मानो नांगौ?
दैया जाहैबाय जोंनि थाखाय बहुत इम्परटेन्ट बुस्थु मोनसे लाइफनि जोङो दै गैयाबा जों ओ बे संसाराव थांना थानो हानाय नङा। जोंनो दैखौ लोंनो थाखाय नांगौ जायो। जिब जुनाराबो दै लोंनो थाखाय नांगौ जायो जोङो देहा खौ हाइद्रेटेड लाखिनो थाखाय जोंनो दै नांगौ जायो। जोङो बुस्थु बाहानि सुनो बा बेबायदिनो गोबां खामानियाव बाहायनो थाखाय जोङो दैफोरखौ जोंनो नांगौ जायो।
औ औ औ थारैनो।
औ बेफोरनो आरो
औ थारैनो नंगौ ओ दैखौ जोंनो बैफोरबादि खामानियाव बा सानफ्रोमबोनि जिउआव थांनानै थानो थाखाय दैखौ जोंनो नांगौ ओ बेजोंनो लोगोसे ओ दैया जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे गाहाय आदारफोर बादि जायखौ जों ओ दै नङाब्ला थांनानै थानो हाया दैखौ जों ओ लोंथारनांगौ जायो जुदि सुबुं माहारिया बा जिब जुनारफोरा थांनानै थानांगौ अब्ला नङा होनबा नोंथां औ थिग बेबादिनो ओ दैखौ जों लोंनायजों लोगोसे ओ न'खरारि खामानि मावनाय जेरै नोंथाङा बुंनाय बादि ओ बिब्दिनो न'नि लाइ लथर सुनायनिफ्राय लानानै ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय लानानै ओ आबाद मावनायसिम जोंनो दैखौ नांगौ। ओ जेरै जोङो ओ माइ आबादनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद मावनो थाखाय जों ओ ओ दैया जोबोरैनो गोनांथार दै नङाब्ला जों माइ आबादखौ मावनो हाया। औ ओ बेबादिनो दैया जोंनि थाखाय खोब गोनांथि आरो औ बिब्दिब्ला नोंथाङा नैबे समाव ओ दैनि जि ओ दायो आथिखालाव दैया खोब ओ ओ गोग्गो दैया खमैनायनिफ्राय खमायलांगासिनो दं बा गोग्गो दैनि मोननाया दायो खोब आंखालथि नुजाथिनो हमदों ओ नोंथाङा ओ दैनि बे आंखाल आंखालथि नुजाथिनायनि ओ फंनैसो जाहोन होनो हागोन नामा?
गोबां जायगायावनो जोङो नुनो मोनदों जेरैखि बरिं होननानै बुंनाय जायोना बे बुस्थुखो जेरै बे बुस्थुखौ बाहायबाला खाथि खालानि गोबां दैफोरा हारसिंनो रानलाङो।
औ औ
आरो दानि बे सोलिबाय थानाय जुगाव
औ
दैया जेरै मानसिफोरा लाइक गोबां बेबायदिनो उम जायगा जायगा लाइक बेबायदिनो गोबां बुस्थु इन्दास ट्रिस फोर लुनानै हो दों जेराव दैफोरा गुबुंले जालांदों। जोंनि थाखाय लाइक बाहायनो थाखाय मोजां नंला आरो बुंनो थाङोबा। स्पेसियेलि सिटिसफोरावहाय
औ औ
बेबायदिनो दुंनो थाखाय दायो दैफोरा औ औ
औ नंगौ ओ थारैनो दैया बिब्दिनो ओ दानि आथिखालनि जि इन्डा-इन्डास्ट्रिफोर लुनाय बा कलकारखानाफोर लुनाय बेनिफ्रायबो गुबुंले जालांनो हमदों। औ आरो बेजोंनो लोगोसे जों नुनो मोनो ओ दायो आथिखालाव आथिखालनि जि दाउ गाव आखु बा सोलिबाय थानाय समाव जि आथालनि आबादारिफोर बैफोर आबादारि फोराबो ओ माखासे रासायनारि ओ हासारफोर बाहायनानै आबादखौ ओ मावनाय नुसै जायनि जाहोन नाव ओ दैफोराव ओ ओय बैफोर रासायनारि मुलिफोरा गोग्लैनानै दैखौ खहा खालामदों दै खौ गेब्रें होदों आरो बिब्दिनो बै दैयाव थानाय जिब जिबि फिसा फिसा ओ बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा फोराबो दिनै बैफोरबादि रासायनारि हासार बा मुलि बाहायनायनि जाहोनाव थैलांनो हमदों आरो बैफोरबादि जिब जुनारफोरा थैनायनि उनाव जेब्ला सेवगोन अब्लाबो बैफोरबायदि दैमा दैसाफोरनि दैया गुबुंले जालांनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ औ
आरो बेबादिनो ओ जों माखासे जाहोननि थाखाय दैखौबो गुबुंले जानायबो नुनो मोनदों। जेरैबादि जों प्लास्टिकलआरि प्लास्टिकफोर बिब्दिनो जायफोर मुवा बेसादफोरा सेवनानै थांङा गोरलैयै बैफोरबायदि मुवाफोरखौ जों ओ हाफोराव जानला मोनानला जेराव मेराव गारनानै देरनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो बेफोरनि जाहोनावबो जानो हागौ दैया गुबुंले जादों होननानै आं सानो। औ ओ दा बिब्दिब्ला नोंथाङा नैबे समाव बे दैखौ ओ दै गुबुंले जानायखौ होबथानोब्ला जों मा मा राहा लानाया साबसिन होननानै नोंथाङा सानो?
अके ओ बे दै गुबुंले जानायखौ जोंङो होबथानो थाखाय स्पेसियेलि बे ओम जोंनिफ्राय बे लाइक प्लास्टिक बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जों दैयाव गारनायखौ जोंङो कन्ट्रल खालामनांगोन आरो जों फार्टिलाइजार्स फोर इउस खालामनाय जायो गोबां आबादारिफोरा बुंनो थाङोबा बेदोंबो बेनो नेसेरेल दैफोरा गाज गाज्रि जालांनो हमो। आरो न बां बाहागिफोराव बाहायनाय माखासे केमिकेल्सफोर बेफोरदोंबो दै फोरा गाज्रि जालांदों खो जों नुनो मोनदों।
औ औ
आरो बेबायदिनो गोबां दंङ जेरै जोंङो दैफोरखो लाइक रिइउस खालामफिननो हायो माखासे दैफोरखो आननेसेसारि वेस्ट खालामालासिनो बेफोरबायदिखौ जोंङो खालामलांबाला जोंनि दैफोरा मोजां फोजाब जानानै थागोन होननानै आं सानो आरो मानो होनबोला गोबां दैसा दैसाफोरावबो गोबां मानसिफोरा बे बायदिनो लेथ्राफोरखौ गारहरो ननिफ्राय ड्रेन मैलाफोरखौ खौ जेनेबा कानेक्ट खालामनानै बेबायदिनो दैसा थिंहाय हरनाय जायो आरो बेबायदिनो मानसिफोरनि जिबनाव जोङो लाइक गावनो बेराम आजारखौ जों सोनानै लानाय जायो आरो
औ औ उम थारैनो नंगौ नोंथां नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ आंनो फोरमायदों बेयो थारैनो सैथो ओ बिब्दिनो जों नोंथां बुंनाय बादिनो जों माखासे ओ सांग्रांथियारि एबा दैखौ ओ गुबुंले जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय माखासे सांग्रांथि हाबाफारिफोर लायोब्ला जों दै गुबुंले जानायखौ होबथानो हागोन होननानै आंबो सानो औ जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों ओ प्लास्टिकि गारखोनदा मुवाफोरखौ जों दैयाव गारनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन ओ बे बिदिनो ओ आबाद मावनायफोराव जों रासायनारि हासारफोरखौ जों बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन थामहिनबा रासायनारि हासारनि जायगायाव जोङो मिथिंगायारि हासारफोर बाहायनांगोन थिग बेबादिनो जों बिफां लाइफांनि बेलायावबो नायनो हायो जों बिफां लाइफांफोरखौबो जि दानफायनाय बेखौबो जों खम खालामनांगोन ओ हाग्रा बंग्रा एवस्रांनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जों खम खालामनांगोन बेजोंनो लोगोसे ओ जि दैखौ जोङो ओ माखासे ओ गोरलैयै नोजोर जों नायनाय जेरैबायदि दैखौ लाबलाब साबलाब बाहायनाय नाबां जाबाङै बाहायनाय आरो दै फोरखौ फिन खनसेबाव बाहायफिननायनि जि सुबिदा बा जि राहाफोर बैफोरबायदि राहाफोरखौ लायोब्ला थारैनो दैया गुबुंले जानायखौ जों होबथानो हागोन होननानै आंबो सानो। खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों
औ ओ थारैनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायोब्ला जों थारैनो दै गुबुंले जानाय बेखौ होबथानो हागोन मानोना दैया जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआव खोब गोनांथार ओ गोनांथि जानाय मोनसे ओ बाहायलु मुवा बा मिथिंगायारि थादेरसा बेखायनो दैखौ जों रैखा खालामनानै लाखिनाया जों बयनिबो बिबान होननानै आं सानो। औ बिब्दिब्ला नोंथां नैबे समाव जोंनि जे दैखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनाय बेखौ जों बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां?